नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दासान्दै मा खामबाय दं।
नोंथांङा आं दायो ओरैनो दं नोंथां।
औ नोंथांखौ माने कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे एसे आयदानि सायाव माने सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ औ
औ नोंथाङा आङो दसे सम होनो हायोब्ला
औ हागोन दे नोंथांनो हागोन।
औ माने दाथ' जोंना आथिखालाव मबाइलनि जिब नङा होमब्ला नोंथां बिदिनो माने गोदो गोदाय माने माबायदि मबाइल जानबुंखौ माने बाहायोमोन आथिखालाव माबायदि बाहायो नोंथाङा बिनि बागै एसे गुवारै आरो सावरायनो ने बुंना होनो हागोन ना?
औ बेथ' आं जाखि जिनि मिथियो बेखौ बुंनो नाजागोन गोबांखौ मिथियाब्लाबो आं जाखिनि मिथियो बेखौनो बुंनाय जागोन।
औ
गोदो गोदायनि मबाइल एबा जानबुं बाहायनाय होननानै बुङोब्लाथ' बेफोरबायदि गोदो गोदाय बेफोरबायदि जेबो गैयामोन। जायनि जाहोनाव गोदो गोदायनि सुबुंफ्रा एबा आबै आबौफ्रा इन्टारनेट बाहायनो मोनफेराखै एसे सिगाङाहालागै जोंहा आबै आबौ मोनै समाव हालागै जे जोंनि बायदि स्क्रिन टाच मबाइल गैयामोनब्लाबो बिसिनि समावबो जे टेलिफन होनोना जों जायखौ गोजान गोजाननिफ्राय खौरां लालायनो थाखाय बै टेलिफना दंमोन आरोना जे जाथि खुरमाफोरजों गाव गावनि जाथि खुरमाफोरजों सोमोन्दो लालायनो थाखाय खौरां लाानायनि थाखाय जे बै टेलिफनखौ जों बाहायनायखौ नुबोनो मोन्दोंमोन आरो। ना गोदोनि दिनाव स बेनि अनगायै थ' गोदो गोदायनि दिनावहाय जोंहा बेफोरबायदि जानबुं बाहायनायखौ गैयामोन। आथिखालनि मुगायावसो जोंनि गोनोखोआरि बांनायजों एबा सोलोंथाइ बांनायजों बैफोर मबाइलनि बाहायनाय बारा जादोंबा मबाइलखौ जों दासिमहालागै
औ औ
स' जोङो बे आथिखालावहाय जा मबाइल लानानै जों गोबां मोजां मोजां खामानिफ्राव बाहायनो हायो। जेरैहाय होननानै बुङोब्ला जों गोजान गोजानावहाय जा जोंहा बयनियाबो एबा न'खरफ्रोनाबोहाय गोजान गोजानावहाय जा फरियाल बा खुरमा बाय बाहागि बययबो थायो स' जोङो गोदो गोदायहाय टेलिफनजों थायोमोनब्ला जोङो खौरांखौल' सोंहरनो हायोमोनदि माबोरै दं माय माबायदि त' जों बैफोर सुबुंफोरनि महर मोखांखौ रावनिखौबो खुरमाफोरनिखौ जों नुलायामोन। आथिखालनियावहाय जा बे गोनोखोआरि जि मुगाजों लोगोसे बे स्क्रिन टाच मबाइल एनड्रयड मबेल स' जोंनि आखायाव दायो थानायनि थाखाय जों गोजानाव थानाय सुबुंफोरखौबो आथिखालावहाय दा जों मबाइलावहाय जा भिडिअ कल हिसाबै जों नायनो हायो।
औ नोंगौ।
आरो बेजों लोगोसेनो आ थिखालावहाय जा जों फरायसाफोरनिबो गोबां हेफाजाब होयो बे मबाइला। एन्ड्रइडआ आ ज जाहा इन्टारनेट सालायो बोरैहाय होननानै बुंनो थाङोब्ला जोंहा सुबुंफोराहाय जा आथिखालावहाय जा खाथि खालायावहाय जा गोबां आइनो आथिखालावहाय जा इदि बेफोरबायदि गोबाङैनो अबबा समावहाय जा फोरोंगिरिफोर मोना जायनि थाखाय फरायसाफोराहाय जा मोजाङै सोलोंथाइ लानो हाया जे एबा सोलोंथाइफोरा एक्सट्रा कर्सेसनि थाखाय गुबुन गुबुन जायगाबा गाफ्र' थांनांगौ जायो स आथिखालाव गोदान बेफोरबायदि जामबुं बाहायनायनि थाखाय एबा इन टारनेट सालायनि थाखाय आथिखालनि सुबुं फोराहाय जा एबा सोलोंथाइफोराहाय जा गोजान जायगायाव थांनाङा लासिनो जे गाव गावनि नआवहाय जानो बे एनड्रयड मबाइलखौ इन्टारनेट सालायनानै जे जाखिनि सोलोंनांगौ एबा जा खिनि सोलोंथाइ लानांगौ
औ
ओ बैफोरखौ जोंहा मबेलाव नो फरायनो हायो। आरो ओ बैफोर फरायनो हायो होनब्ला मा मा इउटुब एसे गुगोल जेखौहाय जों सार्च खालामोब्लानो मोनो
औ
आर रो बेजों लो लोगोसेनो जोंहा सा चाट जिपेटि बेफोरबायदि बायदि फरायनाय एपफोरजों मबाइलाव खौ मोनो इन्टारनेट सालायनायनि जाहोनावहाय जा। स' नोंथाङा मुलाम्फा एबा खहा जानायनि बागै एसे सुंदयै फोरमायना हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन ओ बुंनो थाङोब्लाथ जोंना ओ गोदो आर रो दानि माने ओ नोजोर होना नायोब्ला माने गोबां माने फारागखौ जों नुनो मोनो। ओ जेरै जोंना गोदोनि जुग गावहाय जोंना आबै आबौमोना बेफोरबायदि मबाइल जामबुं माने दांनोनो मोना खै होनना बुंनो हायो ओ मानो होनना बुङोब्ला जोंहा गोदोनि जुगावहाय एसेबां बिदि ओ मबाइलनि माने गोनांथि गैयामोन होनना बुंनो हायो ओ मानो होनोब्ला जोंना ओ गोनांथि जायोब्लाबो जोंना ओ अबावबा माबा माबि मानो बिदि दैथायहरनो एबा खौरां हरनो जायो ओ गोनां जायो ब्लाबो नोंथां जोंनाहाय माने ओ पस्ट आआफिसावसो थांनानै लाइजाम हरनाय खौ माने जोङो नुनो मोनोमोन आरो नोंथां औ बेफोरबायदिनो माने ओ मबाइल जानबुंजों माने ओ गोबांङानो खम माने ओ रायज्ला सिलायनो मोनोमोन आरो ओ आथिखालावहाय जोंना ओ थ गोब गोबां मबेल ओंखारबाय नङा होमब्ला नोंथां जेरै जोंना आइ थिखालाव माने ओ केपेदनि मबाइलखौनो माने बाहायनो थांला जाहैबाय ओ जेरै जोंना ओ गोबां मानसियानो ओ बिदि मबाइल गोदेर गेदेरखौसो लायो। आरो बिदिनो ओ जायजों जोङो ओ मोखां बिजाब जेरै फेसबुकफोराव जोङो बिदिनो गोबां बायदिसिना खौरां जेरै जों मोनथिनो मोनो मोनथिनो मोनैखौबो मोनथि फनाय जायो। आथिखालनि मुगायावहाय नोंथां औ बेबायदिनो माने ओ गोबां दं जोंना ओ फेसबुकनि अनगायैबो गोबां इउटुबफोरावबो गोबां बिदिनो नोंथाङा बुंलांखानाय बायदि ओ माने ओ लेखा फरायनो हायो आरो ओ बिदिनो मिथिनो मोननि खौरांफोरखौबो मोनथिनाय जायो जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला माने मबाइलावहाय गोबां माने मोजां गाज्रि माने मोननैबो दं ओ नोंहा मोजां खामानियाव माने बाहायनो रोङोबा नोंनिनो लाब ओ जायहा माने ओ गाज्रि खामानियाव बाहायो बिनिया माने गाज्रियैनो थांबाय थागोन आरो। ओ बिदिनो जोंना मोजां खामानि होनना बुङोब्ला जेराव नोंहा लेखा फरायनायाव ओ माने ओ मास्टारनि एबा टिचारनि ओ एसे खम जादोंब्ला फोरोंनाया ओ जोङो बेफोरखौ माने बे इउटुबफोराव माने नायनानै फोरों माने सिखायना लानो हायो आरो ओ बिफोरबायदि मावलाङो। बा माने निजिनिनो ओ गोबां माने मोजां आरो निजिनि थाखायनो जुदि नोङो मबेलखौ मोनदों होननानै जानला मानला खामानियाव बाहायोब्ला बेफोरबायदिनो ओ गाज्रि गाज्रि ज्रि गेमावहाय नोङो गोसो होयोब्ला जेरै पाबजि बिदिनो फ्रि फायार दङ' बेफोराव माने गोसो होनानै थायोब्ला माने ओ नोंनि माने माने गावनिनो माने गोबां माने ख'हा जागोन आरो। ओ मबेला माने ओ मानसिखो मानसि सुबुंखौहाय माने मोजांथिंबो लांनो हायो गाज्रिथिंबो लांनो हायो नङा होमब्ला नोंथां औ ओ थिग बेबायदिनो माने ओ जोंना मबेलाव माने गोबां रोखोमनि बायदिसिना मो मोजां गाज्रि माने भिडिअ'सफोरबो फैनाय जायो आरो। ओ बेवहाय नोङो मोजां भिडिअ'सखौ नायोबा नोङो गियान मोनगोन। गाज्रिखो नायोबा गाज्रि गियानखनो मोनगोन। गोन ओ थिग बेबायदिनो जोंना ओ मबेल मबेलावहाय माने बिदिनो ओ फटकसफोरबो माने दैथायहरनो हानाय माने सुबिदा जाबाय आथ थिखालनि मुगायावहाय ओ जोंना माने बिदिनो वाटसाप दङ। जायखौ बुङो जोङो ओ मेसेसफोरबो खामनो हायो। बिदिनो जोंना ओ गोबां कलेज बा स्कु कुल फोरावहाय मोनथिनो मोनि खौरांफोरखौ बिदिनो ग्रुप खुलिनानै माने बे वा खालामलायनो हायो आरो एबा औ खालामनायखौ एबा जों नुनो मोनो ओम थि बेबायदिनो जोंना मबेलाव माने ओ ओरै बिसिना माने ओ जायखौ जोङो बा हाय थावनियावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। गोबां सुबुंखौनो आरो लोगोसे जोंना ओ मबेल हाय बुंनो हायो मानो होमब्ला जोंना ओ लामा हानथियोब्लाबो जोंना आखाइयाव फैसा गैयाब्ला माने बै मबिलजोंनो अनलाइन खामनानै होनो हायो नङा होमब्ला नों
नोंगौ नोंगौ नोंथां औ
थिग बेबायदिनो जोंना ओ मबेलावनो माने ओ आथिखालाव मबेलजोंसो माने अनलाइन फैसा होलायनायखौ जों नुनो मोनो ओ बिदिनो माने औ आखाइजों आखाइ फैसा होलायनायखौ माने खम नुसै आरो ओ आथिखालनि माने गोनोखो मुगायाव माने जोंना आथिखालाव मबेलजोंसो गासै खामानियानो जायो। जेरै जोंना ओ ड्रेस बा बिदिनो क्रिमफोरखौबो गोबां अनलाइनाव अनलाइननि गेजेरजोंनो जों मोननो हायो ओ जायखौ। बुङो जोङो मिश' बिदिनो फ्लिपकार्ट बिदिनो आरो गोबां एमाजन गोबां दङ'। बिफोरहाय जोङो माने ओ ड्रेसफोरखौ माने अनलाइन खामनो हायो मबेलनि गेजे जेरजोंनो ओम आरो आरो बिनि अनगायैबो जोंना ओ ओ गोबां दंबावो माने मबेलनि मबेलनि बागै बुंनो थाङोब्ला माने बाथ्रायानो जोबनो थाङा ओम नोंथां बिदिनो आरो गोबां बायदिसिना माने बुंनांगौ बाथ्रा गोबां माने हाबनानै दं आरो बे मबाइलावहाय ओ। आथिखालनि सुबुंफोराथ गोबां माने न'खर न'खर न'खरनो मबाइला माने गंसेल नङा गोबां थायो आरो माने। सासे सासे मानसिनाव सासे मबाइल माने जों लानायखौ नुनो मोनो। जोंना गोदो बे बेफोरबायदि माने जेबो गैयामोन मबाइलखौनो दांनोननो मोनाखैमोननो जोंनि आबै आबौमोन। औ बिदिनो लामा हान्था हामेला खालामनायावबो माने आखाइयाव फैसा गैयाबा। बिसोर माने हान्थिनो हायामोन जाहैबाय आथिखालनि मुब्लिायावथ जोंना। आखायाव फैसा गैयाब्लाबो मबाइलावनो थायो बिनिखायनो मबाइलखौ। नांगौ जाना फैबाय मबाइल गैयाब्ला माने ससे लामाखौनो हान्थिनो हाया। जेरैहाय बबावबा। थाङोब्ला जोंना न'खरनिफ्राय बिदिनो खबर लाहरनाय आरो बिदिनो फै। फैया बेफोरखौ मान खौरां लाहरनो थाखाय जोंना मबाइलखौ नांगौ आरो औ आथिखालावथ आरो। गोबां बिदिनो गोजान गोजान जायगा बेरायनो थाङो नङा होमब्ला नोंथां बेवहायथ' जोंना खौरां लालायनाय एबा खबर लालायनाय न'खरनिफ्राय बेथ थाखआनोखा बिनिखायनो जोंना खबर लालायनो थाखायनो बे मबाइल जाम बुंखौ माने गोनांथि होनना बुंनो हायो। आरो गोबां खामानियावबो जोंनो बे मबाइल जामुंखौ माने नांगौ जायो आरो नोंथां। अ बिदिब्ला थां जोंना सावराय सावराय फैनानै माने जोब नाय एबा दोननायनि टाइम माने समबो जाबाय नङा होमब्ला नोंथां औ। बिदिब्ला दोनथलायनोसै नोंथां नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। औ।